हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां ।। थ' जोङो दिनै बर'फोरनि मावनानै जानाय आबादनि सायाव सावरायनो लादिनि नामा?
औ सावरायजायो बेथ' मोनसे जोबोद मोजां आयदा बर' फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सा वरायोब्ला सावरायजागोन नोंथां ।
बर'फोरखौ गोबाङानो जोङो नुनो मोनोदि बांसिनानो आबाद मावनानै जाबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां ।
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावनायनि जानाय बिथिङा माबोरै सोलियो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजाङानो फोरमायनानै होनो हागोन आं । ओ आबाद मावनाय होनोब्ला थ' बर'नि गिबिसिन थांना थानायनि राहायानो मामोननो आबाद मावनानै जानाय ।
औ औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय बर'फोरा ओ गामि दानानै संसार जाबोदों अब्लानिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै रायजो जाबोजेनदों । थिग बे बायदिनो आथिखालावबो गामि ओनसोलाव जे आबाद मावनाया सोलिबाय थायो बेखौ नुनो मोनो आरो । ओरैनो आबाद मावनायनि फारिखान्थि होनोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जे दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद ओ जोंनि ओन सोलाव दाथ' दैस्लां बोथोर सफैबाय नालाय दायो मा होनो दैज्लां बोथोरनि आबाद जेरै थों जोंनि गिबियाव माइ आबादखौनो जों बुंनांगोन‌ जोंनि गामि सोलाव माइ आबादखौनो दा मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो दा दैस्लां बोथोर हिसाबै ।
औ ।
बे आबाद मावनायावनो जे गोदोनि समाव नांगोल एबा मोसौजों हालेवोमोन दा आथिखालावबो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो जे ओ मोसौजों एबा नांगोलजों हालौवनायखौबो एसे नुनो मोनसै नाथाय आथिखालावथ' बिगियानारि दाजेम आरो बिगियानारि दिहुनथाइ माखासे ओंखारनायनि जाउनाव दा हालौनो थाखाय ट्रेक्टर एबा गुबुन माइ गाय ग्रा आगजुफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों थेव्लायबो जे आबाद मावनाय खान्थिया सोलायाखै जों बेखौ बुंनो हायो आरो ।
औ मोसौजों
हो
मोसौजों हालेवनानै गायनाय बिबाङा खम जाबायमोन माने
औ जोंनि ओनसोलाव मोसौजों हालौनानै गायनाय बै माखासे हुदाफोरा बर'नि जायखौ आंगो हुदा होननानै बुंनांगोन बेफोरो जोबोद खम नुनो मोनसै आरो आथिखालाव ।
गोदो गोदायनिफायनो मोसौजों हालौवनानै जाबोनाय बिबाङा दा माने खम नुबाय आरो ।
औ दा माने जोबोद खम जाबोबाय मानोना बिगियानारि दाजेमफोर बा बिगियानारि दिहुनथाइ आगजुफोरानो बै मोसौजों हालेवनायनि जायगाखौ आवग्रिनो हानाय बादि मोन बाय आरो
औ आवग्रिनानै लाबाय आरो
उम मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जे मोसौजों हालौवोब्ला गोबां सम लायोमोन बा बिगासे हाखौ हालौवनो थाखाय साननै बा सानथाम गाहाम सम नांगौ जायोमोन। ना नाथाय आथिखालाव बिगासे हाखौ हालेनोबा मा होनो इदिनो जि मिनिट बा जिबा मिनिटफोरनि गेजेरावनो बा बा मिनिटफोरनि गेजेरावनो हालौखांनो हानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों जे समा जेबो आद्रि जायालासे गुसुं समनि गेजेराव रावनो आबाद मावनो हायो हानायखौ एबा हानाय जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ दा मा मा आबाद मावो जेरै दैज्लांनि आबादाव मा मा आबाद मावो आरो मेसेंनि आबादाव मा मा आबादखौ मावनाय जायो?
गिबियावनो जोङो दैज्लांनि आबाद मावनायखौ नुनो जों गिबियावनो माइ आबादखौ मावनाय जायो
औ
औ माइ आबादनि नाव मैथा बिदिनो मैगं महरै जानो नि थाखाय मैथा मा ओमफायो ओ थाइबें खुमब्रा
औ
आरो गोबां दङ ने जनो हाया आरो औ मेसें बोथोराव मावनाय आबादखौ नायोब्ला जोंङो जोंनि ओनसोलाव माने मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनाय जायो आरो बर' माइ होननायनि जि बुंनाय जायो बेखौहाय मेसें बोथोरनि मैगंफोरखौ नायोब्लाथ' जोङो लाइ लाफा
उम
लाइ लाफा आरो गोबां दङ माने
औ नोंगौ
भिन्दि आलु
औ
मैगं महरै जानो थाखायहाय
औ-औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद गनाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायजागोन जे जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोरनि आबाद होनोब्ला ओ बिदिनो सबाय हानि सबाय आरो बेसर लाइ लाफा दुन्दिया आरो मा होनो आथिखालावथ' गोबां फालांगि बिथिङाव जायगा आवग्रिनो हानाय बानलु सिब्र' बैफोर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव ओ बयनिख्रुइबो साबसिन जायगा आवग्रिनो हादों होनोब्ला मेसें बोथोरनि जाय आबाद बै बानलु सिब्रु गायनाय आबादा ओ जोंनिल सोलाव फालांगिखौ गिबिसिन जायगा आव ग्रिनो हानाय बायदिखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ नोंथांमोनि ओन जोलाव बानलु सिब्रु गाइनाय‌ ख बा बिराद गोबां जौगानाय नामा होमबा नोंथाङा?
औ थारैनो जोबोद मा होनो जौगा मासि लानो हादों बे आबादा जोंनि ओनसो
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा होनो दैज्लां बोथोराव दा माबायदि आबाद मावो जे मा मा माइफोर गायो माने माइनि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ
ओनसोलावहाय दा नायोब्लाथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनाय जायो आरो माने। जेरै गिबियावनो हायथा माइ हायथा रनज जि जयबांला माइब्रा आरो गोबां दङ माने बुंजोबनो हाया। खोनादों नोंथां हेल'। हेल' खोनादोंना नोंथां?